खोनादों ना नोंथां
औ सादों
औ औ गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासिग्रोननाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय
आङो नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आंनो जोंनि ओनसोलजों आरो नोंथांमोननि ओनसोलजों माबायदि मा मा आबाद मावो बे दैज्लां बोथोराव आङो बेखौसो नोंथांजों सावरायनो फन हरदों होमबा आङो गिबियावनो नोंथांनो जोंनि ओनसोलाव जोङो बांसिन जोंनि ओनसोलजों माबायदि दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बेखौ खौ आं नोंथांनो फोरमायना होगोनसैना नोंथां
औ औ जागगोन नोंथां
औ। ओ जोंना गिबियावनो जोंहा ओरै दैज्लां बोथोर होनबा जों बर'फोरा जोंनि ओनसोलाव बांसिन माइ आबाद आरो बेजों लोगोसे फाथो फाथो आबादफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां होमबा आङो नोंथांनो माइ आबादखौ माबोरै मावो बेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा
औ होनोमबा नोंथांनो माइ आबादखौ माबोरै मावो बेखौ ओ फोरमायनोसै ओरै जोंनि ओनसोलजों गिबियावनो माइ आबादखौ मावो होनोमब्ला जोङो जेरै ओ दै थानाय हा एबा हा मोदोम जेरै अन्थाइ बालागि जों बेबायदियाव जोङो माइ आबादखौ मावो। जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंहा ओ एसे जोङो दब्लायसे एसे ओ हालेवनानै जोङो एबा जोङो खोथिया फोनाय जों जायखौ बुङो जोङो माइखौ सारनानै जोङो खिलि होयो। जेबेखौनो जों खोथिया फोनाय होननानै बुङो जों खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखौ जोङो हालेवग्रोगोन खारायगोन सामार होगोन आरो मै होगोन दैजों लोगोसे आरो बेयावनो जोङो माइखौ जेरै सारगोन आरो माइ फोरखौ जोङो बिदिनो सोरबा-सोरबा बिदिनो आबाद मावबा मावबाय थाग्राफ्रा जोलै महरै दोनखायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ बाजारफ्राव लायो जोंना माइआो गोबां रोखोमनि दं जेरै रनजित, जादु बिदिनो माइब्रा, आसु बिदिनो गोबां रोखोमनि जों बांसिन ओ रनजितफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जों बे फोरखौ सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोंहा बै हा हालौवखानायाव जोङो बेखौ सारनानै दोनगोन आरो नोंथां सारनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बेयाव फोगोन जेब्ला फोखांनानै ओ बियो से दानसोनि उनाव खिलिगोन अब्ला बेखौ जोङो आखाइजों नों आं सुबुंफोरा फुगोन आरो सुखांनानै जोङो बिदिनो मुथा मुथा खालामनानै दोनगोन जेरै गय ओ खलथानि जोङो बेखौ दुरुं बानायनानै जेनेबा खासि एबा थुरैफोरखौ जोङो बेजों खाथुमनानै दोनगोन आरो बेखौ दोनखांनायनि उनाव जोङो दाना उनाव बेखौ जों गायनो थाखाय ओ जोंनो बिदिनो ओ हामा हा मोजां दै थाग्रा हा नांगोन आरो जोङो बेखौ जोङो हालेवगोना हालेवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दै थानो थाखाय जोङो खथा खथा ओ आलि बानायगोन आरो नोंथां ओ जेब्ला जोङो बेयाव बेयावबो जोङो खाराइगन्स ओ सामार होगोन बर' होगोन बिनि उनाव जोङो आलि होगोन जेब्ला आलि खोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा जे बे आलिखौ खोयोबा जाहाथे दैयाबानोथ' दैनि ओ माइयबानोथ' दैनि गोनांथि जायोना नोंथां जाहाथे दैया ओ दैया मोजाङै हाबो बेनि थाखाय जोङो आलि एबा दबग्लाय बानायना होगोन आरो खथा खथा न'खर न'खरनो ओ जोङो बेखौ बानायना होखांनायनि उनाव जोङो ओ मोजाङै हालेवखांनानै जोंनि बै खो-खोथिया जेरै जों माइखौ फुनानै लानाय जेरै मुथा मुथा खानानै दोननाय जों बेखौ गायगोन आरो जोङो नों आं सुबुंफ्रानो आखाइजों थुयै थुयै होगोन आरो बिदिनो एसे गोजान गोजान थुयै थुयै होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिदिनो दैफोरखौ जोङो मोजां सो-सोगोन सोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो एम्फौफोर जानो हायिनि थाखाय जोङो मुलि बाहायगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो हासार होफागोन आरो बिदिनो सोरबा सोरबा न'आवनो जेरै मोननाय मोसौफोरनिफ्राय गोबोरखि हासार बेखौ बाहायगोन आरो सोरबा सोर बा बिदिनो रासायनारि हासार बेफोरखौ जोङो सारनानै होगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बिदिनो हाग्राफोर थैनायनि थाखाय जोङो बेयाव मुलिफोरबो सारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ जेब्ला माइया बिदिनो दैफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां सोबाय थागोन बिदिनो नायबाय थगोन अब्लासो माइआ जौगोन ना नोंथां बिनि उनाव जोङो माइआ जेब्ला देरो गिदिर देरगोन अब्ला बिबार बारगोन बिबार बारखांनायनि उनाव माइया फिथाइ थायगोन। फिथाइ थाइखांनायनि उनाव माइआ गाव हारसिङैनो गोमो महर लागोन आरो नोंथां जेरै मोननाय होननानै बुङो ना जोङो। बयबो ओ जों बेखौ उनाव आखाइजों जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जोङो बैनि दुब्लिनि दैखौ जोङो होथेना होगोन जों बे दुब्लिखौ गोरान खालामगोन आरो। जेब्ला बे माइया जाहैगोन जोंना बिदिनो ओ इंराजिनि जेरै डिसेम्बर, नभेम्बर बेबायदि आव जोंहा माइआ मोनहैयो आरो जों बेखौ आखाइजों हानानै जोङो बिदिनो ओ मुथा मुथा खालामना दोनगोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो जोङो बांसिन मेसिनफोरजों हानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जोङो बेखौ ला बोनानै जोङो ओ एबा मेसिन आखाइजों हानानै जों मुथा मुथ्ला खानानै जों न'आव लाबोनानै जों बेखौ मारा हो फैगोन आरो मारा होनाय होनना बुङोबा जोंहा माइनि फिथाइखौ आलादा आरो जिगाब महरै बैनि देन्थाफोरखौ दिहुननायखौनो जों होननानै मोनथियो ना।
औ नंगौ
बे‌ बायदिनो जोङो मारा होखांनायनि उनाव जोङो माइखौ आलादा खालामबाय आरो बाख्रियाव सोबाय नाथाय ओ बै बैनि माइनि देन्थाफ्रा जिगाब जाबाय बेखौ जोङो मोसौ फोरनो जाहोबाय आरो माखासे आबादफ्राव जों खोबनानै होबाय आरो। होमबा नोंथाङां आङो जोंनिथिंजायनिफ्राय ओ माइ आबादखौ माबायदि रोखोमै मावो आं फोरमायना होबाय नोंथाङाबो नों ओ दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावगो बेखौ फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां। दा जोंहा बर'फोर होनब्ला बर'फोरनि गुबै आबादानो जादों जोंनि माइ आबाद।
औ नोंथां।
नोंथाङा बुंलांबाय ओ नोंसोरनि गामिजों माबायसा आबाद मावो एबा माइ आबादखौ। दा आंबो गामि एबा जोंनि खाथि खालायाव माइ आबादखौ माबोरै मावो आं एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां। दा जोंहा गिबियावनो माइ‌ माइ गायनोब्ला गिबियाव जोंना खोथिया फोनांगोन अब्ला जोंनो नांगोन माइज्लि। दा बै माइखौ जोंहा ओ सिगाङावनो दो थानाय एबा जोङो खाथि खालानि बाजार एबा हाथाइनिफ्राय नङाब्ला जोंनि नुसुंसेफोर सोरनिबा बिथनानै जोंहा लाबुगोन बै माइज्लिखौ ला थांनानै जोङो जोंनि
औ
बस्तायाव दोनो सोनानै हरसे बा हरनै। फख्रि एबा दैखराव सोमनानै दोनगोन आरो नोंथां मानोना जोंहा गिबियावनो माइज्लिखौ दैयाव सोमनानै आजा अरग्रो होनांगोन।
औ
बेखौ ओ हरनै दोनखांनानै बोखां हा बेखौ ओरै हाखौ आरामसे जोङो लामनानै दोनगोन। लामनानै दोननानै बैफोराव जे दै नांलानानै दङमोन बै दैफोरा राननो थाखाय जों बेखौ हरसे एबा हरनै दोनगोन।
ओं नोंथां।
दा जोंहा बेखौ दोनखांनानै जोंनो नांगोन
औ
बे माइज्लि एबा खोथियाखौ जोङो फोनो हानांगोन अब्ला जोङो दब्लायसे एबा दब्लायनै जाखिनि नोंथाङा माइ गायदों बिनिनो ओ मा होनो नोजोर बोनानै जोङो दब्लायसे एबा दब्लायननै हालेवग्रोगोन दा बै जागाया जानांगोन दै थानाय जायगा एबा गोथौबो जानाङा ट्रेक्टर एबा नांगोलजों ओ दानि जुगावथ नांगोल बाहायनायखौ नुलाना नोंथां।
औ नोंथां औ नुलाथ' आरो।
जों बेखौ हालेवनानै जों आरामसे मै होगोन मै होखांनानै। दैखौ एसे खोमोननानै जोङो दा जोंहा खोथिया दोन्दोंमोन खादायाव लानानै आरामनो सारस्रोगोन ओ हनै हरनैनि गेजेरावनो जोङो आबाद खिलिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
आरो बिनो जों थामजि सान एबा थामजिबा ओ साननि गेजेराव बै ओ खोथियाया माने फुनो हानाय महर फैगोन दा नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय जे जोंआ खोथिया फुनानै मुथा-मुथा खायो। बेखौ गायनायनि सिगां जोङो फुग्रोना लानानै मुथा मु दा खाग्रोयो दा खा थांनानै जोङो जोंहा फैगोन माइ गायनाय दा जोंहा माइ गायनोब्ला जोंनो। हा गुवार नांगोन जाखिनि बिबांनि जों माइ गायगोन अब्ला बै हाखौ जोङो ओ ट्रेक्टर गिदिरजोंनो बुंनोसै आङो मानोना जोंहा आथिखालनि मुगायाव नांगोलजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोन
औ
बै हाखौ जोङो आरामसे जों जेरै गिबियाव खोथिया फोनो थाखाय हा हालेवदोंमोन बिबदिनो बै जायगाखौबो एखे रोखो हाल हालेवगोन आरो नोंथां दा बै हालेवखांनानै जोंहा फैगोन
औ-औ नोंथां।
माइ गानो आइजोनि गोनांथि गोदोनि जुगाव जों नुनो बे जोङो माइ गायनोब्ला फाला बदल गायनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोन रां नङाब्ला रावबो खामानि मावनो फैया एबा हाजिरा।
औ नोंथां।
दा जोंनो नांगोन माइ गायनो हाजिरा एबा हौवाफोर दानि जुगावथ हौवाफोरा हौवाफोरखौबो जोङो माइ गायनाय नुनो मोनो साफा सानैखौ दा बिब्दिनो जोङो हाजिरा लानानै जोङो माइ गायगोन आरो गायखांनानै ओ थामजि सान एबा ओ नैजि साननि गेजेराव बि माइआ गोथां महर लानो हमगोन अब्ला फैगोन। दहाय नोंथाङा बुंलांखाबाय जोंहा माइ गायनोब्ला जोंनो आलि होनगोन
अ।
जाहाथे बेयाव दै थायो नाथाय जोङो दै थानो थाखायल जोंनि आलिखौ जोङो होनाय जाया जोङो जे जोङो रसायनारि हासार। बा बायदिसिना मुलि होयोब्ला जाहाथे बे जोंनि दुब्लियावनो थाथो बुंनानै जों माने बे आलिखौ होनाय जायो मानोना जों आलि होआ ओ हानिफ्राय गुबुननि माइयाव थांनोबो जोङो ओ माने थाङो आरो दैजों बोहै लाङो नालाय।
औ नोंथां
दा बिब्दिनो जोङो फुनायजों लोगोसे। ओ जों बेखौ मोजाङै सामलायलांगोन आरो बिब्दिनो बियो आं बुंनो हाबाय इंराजि दिसेम्बरे एबा जानुवारिफोराव जोंहा माइ। ओ। हानाय महरै जाहैयो आरो दा बैखौबो जोङो इदिनो खाथि खालानि। जोङो सुबुं एबा हाजिरा लानानै बेखौ हालेवगोन ओ न हागोन दा बेखौ जों खाखांनानै न'आव लाबोनानै। जोङो बेखौ मारान होगोन नोंथाङा बुंलां हाबाय जोङो
औ नोंथां औ
दुब्लिनि थाखाय खासिजों जों हायाबालासिनो दानि जुगाव बायदिसिना ओ जुगनि ओ मेचन ओंखारदों बे मेसिनजों जोङो जागायावनो हानानै आ बेखौनो जों माइखौ मारान होलांखानो हायो आरो नोंथां दा बिदिनो जों गोबां रोखोमनि सोलायनाय फैदों आरो आथिखालनि मुगायाव। दा जोंहा बुंजोबनो हाया दा नोंथाङा नोंथांनि ओ गामियाव मा बायसा माइ गायो बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद-जोबोद साबायखर थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि रोखोमै माइ आबादखौ मावो बेखौ फोरमायनो थाखाय आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम साबायखर जासिबाय नोंथां
औ
होमबा नोंथां जोंनि सावरायनाया एसेनोसै ना नोंथां
औ नोथां।
खोनादोंना नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै। औ औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय
औ-औ नोंथां थांनिसिमबो।
दे औ